औ खोनादोंना?
औ
औ होमबा दानिया जों जोंङो बे माबा माबानि आयदाखौ रायजलायनो हासिगोन ना।
औ औ औ माने आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो बेफोरनि सोमोन्दै माने माबोरै गुबुंले जादों बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै ना।
औ जायो।
औ आबहावा ओ होनोबाथ जोंहा जेरै बारहावाखौनो बुंजागोन। ओ जोंनिया गोबां गोदोनि समावथ गोबां बिदिनो हाजो हाला बिफां लाइफां गोबां दङमोन बिनि थाखायनो माने जिब जुनारफ्राबो हाग्रा बंग्रायावनो थायोमोन आरो आथिखालावथ माने गोबां बिदिनो फरेस्ट एरिया बायदिसिना हाजो हालाफोरनाव मानसिफोरा हाजो सामानि न लुखोनानै थानाय जाबाय आरो ना आथिख आथिखालावथ बिदिनो दंफां लाइफां फोरखौ दानफाय जोब बाय बिनि थाखायनो ओ हमनानै ला दा नै गुवाहाटि बायदि स जायगायाव गोबां बिफां लाइफांखौ दानफाय दानफाय गोबां सुबुंफोरा न' लुनानै थाबाय हाजो सामानि ओ बेफोरनि जाहोनाव माने ओ जोंहा बिफां लाइफाङा गोबां खम जालांबाय। मानसिफ्रा दानफायोल'सो ना नाथाय गायफिना नालाय अ बिनि थाखायनो दंफां लाइफाङा खम जानायनि जाहोनाव जोंहा बारहावाया गोबां गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। आ जोंहा नै दा गुवाहाटी बायदि जायगायावनो गोबां गरम माने जोंनि जायगाया थान्दायानो नंला रो औ बिदि जोङो थाजिमखौनो मोना माने थाब थानो सुकुवा थाजिम मोना बिदि ओ बिनि गुबुन जायगाफोर रुजुनानै नायोब्ला जेरै शिलंफोर अरुणाचलफोरखौ नायोब्ला बै हाजो जायगाफोराव गो गोबां बिफां लाइफां थानायनि जाहोनाव माने जोङो बैसोरनि जायगाफोराव थानानै मोजां मोनो आरो गुसु माने फलु पलुसन बिदि फ्रि बिदि मोनो आरो ओ ओंखा खायनो माने जोंनि जायगाफोराव आथिखालावथ' ओ गोबां बिफां लाइफां दानफायबाय गिदिर गिदिर खार खाना गारि मथर गोबां बिदि खारनायजोंनो माने बारहावाया जोंहा गोबां गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि दा जायगाफोराव। ओ नोंथाङा मास फानो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन नोंथांनि साननायखौ।
अ औ जोंना माने बिदि गुवाहाटियावल नङा दानियाथ' जोंनि बायदि फिसा फिसा नै टाउनफोरावबो जोंनि गामिफोरावबो माने बारा बारहावाया बांसिन गुद रुंजाहोबबाय ना। दान‌ दानि हेलौ बोथोरफोराबो सोलाय जोब्बाय ओंखायनो। माने बांसिन गारि मथर सालायनायनि बेनिफ्राय धुवा ओंखारनाय ओमफ्राय बेफोरो माने ओ बांसिन माने सालायनायनि थाखाय गोदोनि दिनावथ बांसिन गारि मथर सालायामोन नालाय मान मानसिफ्रा दानि दिनाव थ गासैबो माने नखर नखर थाफ्रामोनो गारि मथरफोरा बेखौ बांसिन सालायनायनि जा होनावनो माने पलिउसन जानानै जोंनि बे अब बारहावाया गुदुं जानो हमबोदों आरो। ओमफ्राय अम एमफ्राय आरो मानसि फुरा बांद्राय ओ बे गुवाहाटिनिखौनो होननोसै आंङो एक गुवाहाटि बाय बि जायगाफ्राव माने मानसिफोरा बेरायनो फैयो आरो मेरला मानसि थाहैयो दानाथ गुवाहाटि सहर होनबाथाय बुंफबजोबनाय मानसिजोंनो। ओमफ्राय बे बिसोर मानसिफोरा जाहैबाय आइ माने मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो रोङा जायगाफोरखौ माबा मोनसे ओ प्लास्टिक बा इउस खालाम बाहायखांनानै माबा माबि जाखांनानै एबा बै दै मिनारेल वाटारफोरखौ लोंखांनानै बेफोरखौ माने लोंखांबाथाय डाइरेक्ट लामाफोरावनो गारो। जायनि जाहोनाव माने बै ड्रेनफोरा ब्लक जाजोबो बिनि फ्रायबो ओ मेरला माने दैफोराबो गासै लेथ्रा जाजोबो आरो दैमाफोरावथ बे बुरलुं बुथुर दैमायाबो गोदोनिफ्रायबा बिराद लेथ्रा जाबायना दाना। बे मानसिफोरा जाबोर जाबोर जुथुरखौ बेयावनो गारजोबो आरो प्लास्टिकफोरखौबो बेयावनो गार जुबो दैमायाव बा बांद्राय साफ फा लाखिनो रोंला ओंखायनो दैफोराबो लेथ्रानिफ्राय लेथ था सिनसो जालांबाय थादो ओमफाय आरो इदि माने गुवाहाटि सहराव नफोर बांसिन लुनाय जाबाय आरो दखान गलाफोराबो बांसिन बांद्राय लांगासिनो ना दानिया। बेनो माने बे जेनबा अखा हाबानो एसे एसे अखा हाब बानो जेनबा दैफोरा बुंजोबो दै बाना जाजोबो थांलाय फैलाय खालामनो खस्थ जायो द्रेनफोराबो थांनो हाया मानोना बेफोरावथ बे पेकेटफोरखौ गारनानै ब्लक खालामजोबना दोनोना नांथा होना दोनोना बिसो रो दैफोरखौबो थांनो होनो हाया इदि जाजोबनानै माने ओ बिराद गाज्रि जागासिनो आरो दानि थासारिया। गोदोनिफ्राय बिदिनो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा बिनि सायाव?
औ माने बे खार कारखानाफोरा आजिखालिथ कारखानाफोर गोबां ओ खाथि खाथिनो गोबां ओ जों नोगोरावनो जा बबेबा गामिफोरावबो आथिखालाव माने कारखाना बायदिसिना लुनानै बेनिफ्रायथ गोबां मैला उखुन्दै ओंखारोना बेफोर फोरनि गेजेरजोंबो जोंनि बारहावा खौ गोबां गाज्रि जानायखौ जोङो ओ माने मोनथियो आरो। बेनिफाय आथिखालावथ गोबां गारि मथराबो बांबोबाय गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै ओ जोङो मोनथिखायोनो जेनेबा गारि मथ थर गोबां ओ जेउ जेउ थानाय जायगायाव थाङोब्ला बोरैबायदि ओरैबायदि गरम मोन नो आरो गोबां बिफां लाइफां थानाय जायगायाव जोङो गसंनानै थायोब्ला जों मिथियो माने ओरैबायदि जोङो रिलेक्स फिल खालामोदि मा होनो थान्दा बिदि माने माइन्दफोरखौ फ्रेस बिदि मोनहोलायो आर
औ
खायनो माने बै गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरजोंबो जोंनि आबहावाखौ गोबां गुबुंले जानायखौ जोङो ओ माने नुनो मोनदों आरो। बेजों लोगोसे बे प्लास स्टिक बायदिसिना फोर खौबो जेराव मेराव गारलाबायनाय प्लास्टिकफोराबोथ सेवनानै थांग्रा मोने जिराद नङा नालाय बेफोरखौबो जेराव मेराव गारनानै आबहावाफोरा गोबां गुबुंले जादों दाखोर दालाफोरखौबो माने मानसिफोरा जेराव मोनो बेयावनो गारलाबायो। ओम मानो मोजाङै दाबसे जायगायाव बिदि गारा? बेफोरनि गेजेरजोंनो थामफै मोनामो थाम्फै ब्रुं ब्रुं बानाय मोनाम ब्रुं माने बबेबा लामा जोंथ माने थाबायलांनोनो हाया बेफोरबायदि गोबां थासारिजों माने मानसिफोरा मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो आथिखालाव
औ।
दि बारहावा गाज्रि जानाया जोंनि ओ बारहावाखौल गाज्रि खालामा माने जोंनि सुबुंनि देहाफोर खौबो गोबां खहा खालामो होननानै जोंङो बुंनो हागोन आरो ओ बारहावाया गाज्रि जायोब्लाथ' जोंहा हां लानायनि थाखायबो गोबां प्रब्लेम जायोना ओ बि बिफां लाइफाङा माने अक्सिजेन हगारब्लासो जोंबो माने अक्सिजेनखौ लानो हायो आरो बिफां लाइफाङा जोंनिफ्राय ओंखारनाय, कार्बन डाइ अक्साइडखौ लायो बिदिखायनो माने बिफां लाइफाङा जोंनिया थानो नांगौ आरो ओ बारहावाखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय रैखा खालामनो होननानै बुंङोब्ला जों बांसिन गोबां बिफां लाइफां गायनांगोन आरो उम बिदिनो दाखोर दाला गारनाय एबा खारखानाफोरखौ खम खालामनां गोन बिदि आङो सानो आरो
औ
ओ नोंथाङा मा सानो जेनेबा बारहावा गुबुंले जानायखौ माने माबोरैहाय रैखा खालामनानै लाखिगोन बेफोरनि सायाव बुङोब्ला?
औ जोङो बिदिनो माने बा बिफां लाइफां जेब्ला जोङो दानफायोना बे दानफानायनि लोगो-लोगो जोङो जुदि आरो आलदा जायगायाव जोङो बे जेसेबां बिफां दानफायदों बेनि समाननो जोङो जुदि आरो बिफां-लाइफां गायना होयो। होबानिया जोंनिया साब साबसिन जागोन आरो बिथिं दानफायबाय नालाय बिथिंगालि माने बिफां गायबाय। होनबानिया समान समान जाहै जाबायना दानफायनायजों गायनायजों ओमफ्राय आरो प्लासटिकफोर खौबो मानसिफोरा ओ जानला मान ला जायगायाव जेराव-मेराव गारो नालाय बेफोरनिफ्रायथ' मेरला खहा जायोना मानसिनाव
औ
ओंखायनो जोङो माने जायगा जायगा गामिनि गामिफोरावबो बिदिनो गारोना मानसिफोरा, स' जोङो ओ माने जायगा जायगा बि बि डासबिनफोरखौ दोननो गासैबो समाजानो लोगो नांनाय जुदि डासबिन मोनसे मोनसे दोननो हायो। माने गासै बिजाय गायाव आरो होमबानिया जाबोर जुथुरखौ जुदि जोङो बेयाव गारो होमबानिया साबसिन जागोन आरो बिदिनो जोङो माने ओ ओरैखा माने बे आबहावा गाज्रि जानायनि माने रैखा खालामनाय स्टेप्सखौ लानो हायो आरो बिदिनो जोङो ओमफ्राय ओमफ्राय ओ माने प्लास्टिकफोरखौबो दानाथ मानसिफोरा बांसिन सावनासो होयोना सावना होनायाबोथ बेनि ओमफ्राय बै गेस ओंखारनाया मिथेन गेस ओंखारनायाथ' गाज्रि ना मानसिनि थाखाय बेखौ औ बेफोरखौबो जुदि सोरबा माने एसे फोरोंनो फैयो गामि गामिफोरनि मानसिफ्राथ' बांसिन मोनथिया नालाय बेफोरबायदिखौ माखौ माबोरै खालामनांगौ बांसिन मानसियानो मोन मिथाया ओ फेकेट सावबा जे गाज्रि जायो बिनि थुुंङा ओंखारनाया बेफोरख मोनामनाय फोरखौ लाबा देहानि थाखायथ' बिराद गाज्रि ना। केन्सारफोरबो जानो हायो जोंना स बेफोरखौ जुदि गामि गामि थांनानै एसे मालाबा मालाबा इदि मि थिं बा माबा खुंनानै जुदि गासै खौबो मोजाङै फोरोंनाय जायो होमबानिया साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो
औ ओ नंगौ ओ आंबो बिद बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो सानो ओ माने बिफां लाइ बिफांफोरखौ फांसे दानफायनायनि जायगायाव जोङो फांनै गायनो हायोब्ला मोज मोजां आरो ओग गामि गामि बिदि डास्टबिन खालामोब्लाबो मोजां माने जोंनिया गामिनि सुबुंफोराबो जायोबा टाउननि सुबुंफोरानो जेराव माबा मोनसे जाबाय बेयावनो गारनानै गालांबाय बा पेकेटफोरखौ बेयावनो गारनानै गालांबाय बे फोर माने ओम बेबो साख साखोन सिखोन लाखिया आरो बा दैमा दैसाफोरावनो गारहरलाबाय बे खायनो माने दैमा दैस सायाबो गोबां लेथ्रा जानो हमबाय जोंना आथि थिखालाव ओ दैमा दैस सानि दैफोराबो माने बाहायजाथाव नंखाया बेफोरबायदि गोबां ओ माने मैला बा बिस गोनां बेफोरबायदि जाबायआरो बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय ओ जोङो रैखा मोननो थाखाय ओ सुबुंफोराबो आथिखालाव गोबां देहानि देहायारि खहा जालांबायना बिदि बारहावा गुबुंले जानायनि थाखायनो गोबां बेराम आजार जानाय हांलानो प्रब्लेम जानाय बिदि बिदिखायनो बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जोङो ओम गासैबो सासेयाल' नङा नों आं गासिबो लोगो नांनानै गासैबो सुबुङानो माने नाजालायनानै ओ बारहावाखौ माने फोसाबनो नाजाब्लासो जागोन बे सासे सानैयाल' खालामब्लाथ' जानाय नङा नालाय बिनि नायनो गासैबो लोगो सो नांलायलायनानै आबहावाखौ रैखा माने बिदि बिष गोनां जानायनिफ्राय माने रैखा खालामोब्ला मोजां जायो आरो।
औ औ आंबो बिदिनो सानो। जोंना दा समा बारलांबायदां लाखि जाासिगोन नामा जोङो।
औ जागोन बिदिब्ला।
औ दे।